खुलुमबाय।
खुलुमबाय औ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे बर'फोरनि ओ मा होनो दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां। औ औ नोंथां। ओ बिदिबा नोंथां बै जोंहादि बैसागो बोथोराव गोखा गोखै जानाय मोनसे नेमखान थि दोङो बे नेमखान्थिनि सोमोन्दै नोंथाङा हो आंनो फोरमायनो हागोन नामा? आरो बे जोंहा मा मुलाम्फा जायो बेखौ जायोब्ला एसे गोलावै खम समनि गेजेरावनो फोरमायना होनोसै।
अ हागोन हागोन नोंथां दा जोंहा गोखा गोखै जानाय होननानै बुङोब्लाथ' बेयो जोंनि बैसागुजों मोन सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो आरोना नोंथां। ओ माने मा जाय हाबाफारिखौ जोङो बैसागुनि सिगां बा बैसागुनि जोबथि सानावहाय जों ओ फालिनायखौ नुयो आरोना नोंथां। बबेबा बबेबा जायगायाव जोङो संक्रान्ति समावनो बेखौ जानायखौ नुयो आरो बबेबा बबे हो ओनसोलावहाय जोङो बेखौ बैसागुनि
दिन बा स्नि थारिखावहाय जों जानायखौ नुयो नोंथां। दा गिबियावहायनो बे गोखा गोखैखौ जानो थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलाव जोङो बेखौ संक्रान्तिावनो जायो आरो नोंथां जेब्लानाखि जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो अब्लानो बै दिनावनो जोंनि ओनसोलावहाय बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो। दा बे गोखा गोखै जानायनि माखासे गाहाय मा गोनांथि एबा बे गोखा गोखै जानायनि मोनसे मा गोनांथियानो जाहैबाय जाहा गोखा गोखैखौ जायोब्ला जोंनि ओ देहायाव थानाय मा
जोबनानै थाङो बेखौ फोथायनानै जोङो बै गोखा गोखै जानाय हाबाफारिखौ लायो आरोना नोंथां। जेब्लानाखि जोङो ओ बोसोरसे जोंनि देहाया राफोदै बा गोरायै थायो बेखौ फोथायनानै जोङो माने बे गोखां गोखै जानाय हाबाफारिखौ लायो आरोना जोङो बैसागु स बेावहाय दा जोङो गोखा गोखै जानो थाखाय जोंनो गिबियावनो माखासे नांगौ जानाय मुवाखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोनांगौआ जोबोद गोनां आरोना आरो गोदोनि दिनावहाय जोङो बे नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जोङो जोंनि ओनसोलावनो बा जोंनि ओ मा होनो गामि ओनसोलावनो बा गावनि न' खाथियावनो न' सिङावनो जोङो बैफोर मुवा बे बिजाब नागिरनानै लानो हायोमोन आरो ना नोंथा। नाथाय आथिखालावहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानैबाबो जोङो बैफोर बुस्थु खौ मोननो थाङो आरो ना थ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि दा दानि मुगायाव जोङो हाग्रा बंग्राखौ जोङो खम जालांनायखौ जोङो नुनो थांबाय आरो ना नोंथां जोङो गोदोनि दिनावथ' जोंहा बिदिनो हाग्रा ओनसोलाबो जोबोद दङमोन माने जोङो हाग्रानि सायावनो बा हाग्रा बंग्रानि सायावनो जोङो सोनारनानै जिउ खुंबोयोमोन नालाय दा जों बेनि थाखाय जोंनि थाखाय बैफोर नांगौ जानाय मुवाफ्रा जोंनो थोजासे मोनोमोन आरोना नोंथां। नाथाय दा जोंहा बैफोर बुस्थुखौ नागिरनानै मोननांगौब्ला जोङो दा एसे गोब्राब जायो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो बैफोरखौ दा हााथथाय बाजारनिफ्राय जों बायनानै लाबोनायखौ नुनो थाङो आरो जोङो माखासे मानसिखौहाय दा जोङो बेनि थाखाय जोङो ओ सेजौ सेथा मुवाखौ जोङो खांनानै जानांगौ होननाय मोनसे नेम दङमोन आरोना नोंथांमोन नाथाय जोङो आथिखालाव बे नेमखौ जोङो फालिनो ओ ओ गोब्राब जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जों बैफोर बुस्थुखौ दा मोननो थांलिया आरो नोंथां थेवब्लाबो जोङो ओ बे गोखा गोखै जानाय नेमखौहाय जोङो बावगायाखै बब्ला जोङो गारनानै थाङाखै
दा
जोङो बेफोरनि गेजेराव माखासे गोनां जानाय ओ मुवाफोरनि मुंखौ आङो मोननैसो थांनो फोरमायनोसै आरोना दा जोङो बेनि बेखौ जानो थाखाय जोङो न'आवनो मोननाय माखासे बिदिनो गोखा बा गोखै बुस्थु बा गोफा फादुब बेफोर बुस्थु खौ जों ज' लगायनानै बे गोखा ओंख्रिखौ जायो आरो नोंथा दा बेफोरनि गेजेरावनो जोंहा दङ मानिमुनि जोग्लावरि कानसिंसा ओ
एबा उसु मै ओ मा होनो बेजों लोगोसे दङ बुरि थखन
थाराय
ओ खिफि बेन्दों ओ मैथा
ओ खा गोरलैखौबो होयो सोरबा सोरबा खान्थाल फिथाइ गोरलैखौबो होयो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे दा ओ बेफोरनो आरोना आ बेफोरनो जोंहा गाहाय होननानै बुंनो हायो दा बेजों लोगोसे जोङो बे गोखा गोखैखौ जोङो गोखा सोरबा सोरबा गोखा गोखै मैगं गो जों एवनानै जानायखौ नुयो आरोना नोंथां आरो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ जोंनि गाहाय जामुं बा जाग्रा बेदर अमाजों जों जोङो बेखौ जायोब्ला गोथावसिन जायो होननानै जोंहा ओ माखासे मानसिफ्रा फोथायो
बेनिखायनो अमा बेदरजों जानायखौबो जों नुयो आरोोना नोंथां आरो बे अमा बेदर नङाब्ला जोङो न'आवनो फिनाय दाउजोंबो जोङो बे गोखा गोखै मैगंखौ जानायखौ खौ नुयो आरोना नोंथां दा जोङो बे गोखा गोखै ओ जानाय जानायनि जाहोन जाहोनानो
जाहैबाय माने जोंनि देहायाव जायनाखि जेबो बेमार आजार दाजाथों बेखौ फोथायनानै जोङो बे बैसागु दिनाव बा गोदान बोसोरावहाय जोङो बे गोखा गोखो मैगंखौ जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
दा ओ गोखा गोखै जानाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोनसे नेम बायदि सोलिबोगासिनो दं आरो नोंथां आरो दिनैसिमबो बे नेमखान्थिया सोलिनानै दं आरो आसा खालामो इयुनावबो बै नेमखान्थिया जोंनि बर' समाज बा बर' हारिजों ओ जायनाखि थांफाबबाय थागोनखौ आङो माने आसा खालामो आरोना नोंथां ओ मानो होननानै बुङोब्ला बे गोखा गोखा गोखै जानायाबो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे सि सिनायथि हिसाबै ओ जोंनि गेजेराव दङ आरोना नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां आङो गोखा गोखै जानायनि सोमोन्दै नोंथांनो सावरायबाय नोंथाङाबो आंनो बे गोखा -गोखै जानायनि सोमोन्दै ओ सावरायनानै होनो बा फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै आंनो गोखा गोखै जानाय सोमोन्दै फोरमायबाय थिग बेबायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो बेबायदि बैसागु बोथोराव जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जेब्ला जोंहा मोसौ थुखैखांनानै नो जोंहा जानाय जायो नोंथां जोंनाव एसे नेमा आलादा माने बै सैत्र दाननि जोबथा सान खालिनो जोङो मोसौ थुखैखांनानै बेखौ जोंनि बारियाव थानाय जोंनि ओनसोलाव थानाय बारिफोरनि बा हाग्रानि गेजेर गेजेर नायगिरथिंनानै लाना फैनानै जाफैनाय जायो आरो नोंथां बे जानायखौ गासैबो बर' सुबुंफोरानो गामियाव जोंनाव ननायागिरो आरो जेरै दोङो जोंनाव बेयाव देवस्रोम दोङो दाउस्रि मोनो बे दोङो नोंथां ओमफ्राय मानिमुनि दङ बेनिफ्राय दङ दिंखिया दङ। ओफ्राय लाफा सायख' दङ बेनिफ्राय सिब्र' थास' बिसं बिदिनो दोङो आरो मा होनो लाथा लाथि एम्फौ दोङो जेरै माहोनो ओ बिफां बिनिफाय जोङो अन्थाइ दाजाब अन्थाइ बाजाब बेनिफ्राय दोङो खिफि बेन्दों बिदिनो दोङो गोबां फाथो बिजौ बिदिनो दंबावो आरो आरो मा होनो नोंथां बे खान्थाल खान्थाल बिनिफ्राय दोङो थाराय बेनिफ्राय दोङो मा होनो ओ फान्थाव गोखा नाामा नै बेखौ बे फान्थाव जोंनाव गोखा होनना बुङो आरो बेखौ बेनिफ्राय दोङो खुन्थायाइ दोङ बिदिनो गोबां दोङो आरो बेफोरखौ गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोरा जायो। बेजों लोगोसे थालिरनि फस्ला एबा थालिर बिफांनिफ्राय जानाय जायो आरो नोंथां बेफोर गासैखौबो होलानानै माने गासै जौसे सेथा जानांगौ आरो खमानो बेसेबांसो जायोब्लासो जोंनाव मा होनो मोनसे गोखा गोखै जानायनि नेम खान्थिया आबुङै जाफुंसार जायोनो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं लाइफांफोरनिफ्राय लाना फैनानै मा होनो जोंनि बर' सुबुंफोरा जायो आरो बे जानाय गुन नेमखान्थियासो फोथायनाय दोङोदि मा होनो नोंथां। ओ सुबुंनि देहायाव जानायजों जे बेराम दोङोब्ला बै दिनखालि मा होनो मोसौ थुखि दिनखालि जायोब्ला जोंनि दहायाव थानाय बेमार आजारफोरा खारो एबा हम जानानै थायो होननानै मोनसे फोथायनाय दङो जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव औ बेफोर गासैबो जाबाय लाइफांफोरानो मुलियारि नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो जोंनाव बेफोर मुलिारिफोरा लोगो नांनानै मोनसे बै दिनखालि ओ मा होनो बेसे सक्टि एबा गोहो गोरा मोनसे जोंनो मा होनोम देहायाव होयोनो आरो मोनसे बिनि थाखायनो गासैबो सुबुंफोरानो जायो। बे जानाय समाव जोंहा गोबां मा होनो ओ जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि लोंमुफोरखौबो लोंनाय जायो आरो सामुंफोरखौबो साख'नाय जायो आरो जेरै जोङो जोंहा बेहाय बिदिनो खालि मा होनो माइब्रानि जौ बिदि दैै बे जौ बिदैखौबो बै दिनावनो बेजोंनो खौसेयै जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो नुनो मोनबावौ नोंथां जोंहा अमा एबा अमा बेदर होनना बुङो नोंथां बे अमा बेदरखौबो बै दिनावनो जोंनि सुबुंफोरा गो खा गोखिजों लोगोसे जाफायो आरो नोंथां बेबायदिनो जानानै रंजानाय जों नुनो मोनो आरो बै दिनखालि मोसौ थुखैखालि बेबायदिनो जोंनि मा होनो बर'फोरनि जानायनि मा होनो नेमखान्थिफोरा बेनि गेजेरजोंनो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेबायदि ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला मा होनो ओ जानायखौ नुनानै गुबुन हारिफ्राबो दा एफा एनै जानो ओ मा होनो सन्देर होबाय आरो नोंथां माने बिथांमोना जा नो हमबाय माने बिथांमोनाबो मिथिना मोनबायदि बेफोरखौ जायोब्ला हाग्रानिफ्राय मैगं लाइफां जायोब्ला सुबुंनि देहायाव मोनसे गोख्रों मोनसे ओ मा होनो जायो होननानै बिथांमोनाबो दानिया फोथायनो हमहांबाय आरो बर'फोरखौ नुनानै थिग बेबायदिनो बर'फोरनि बे फोरबायदि ओंख्रिफोरखौबो बिथांमोना जेरै थास'फोरखौ जानो हमबाय जेरै मा होनो हन्थाइ बाजाब जेरै दाउ फेन्दा बेबायदिनो लाफा सायख बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जानो हमबाय आरो बिथांमोनाबो मानो होनबा बेफोर जाबाय ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोनफा मोनफा मा होनो मुलियारि दंफां होननानै बिथांमोनाबो मिथिबाय आरो दानि गोदान मुगानि डक्टर एबा साइन्टिस्ट फोराबो बेफोरखौ रिसार्च खालामनानै मिथिनो मोनबायदि आरो बुंनो हमबाय बेफोरखौ जायोब्ला सुबुंनि देहायाव नांगौ जानाय बायदि मिनारेल्सफोरखौबो मोननाय जायो बायदिसिना मुलिफोरखौबो बेफोरनिबो मोननाय जायो बिफा बिफोरखौ जायोबा बायदिसिना बेमार आजारनिफ्राय बारगनो थाखाय राहाखौ मोननाय जायो होननानै बिथांमोना दिनै ओ मा होनो गावसोरनि मा होनो ओ मा होनो गावजों रिसार्च खालामनानै मोननाय बिदि फोरमान बिलाइजों बिथांमोना फोसावनानै होनाय जाबाय आरो जेरै दादाब बिलाइफोराव फोसावो बिथांमोना टि भि सेनेलफोराव फोसावो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि बुंनांगौआ मा होनो बेखिनियानोसै आरो नोंथां नोंथांनिसो दा नोंथां जोंहाथ समाबो जाना फैबाय दोनथनोसै नामा नोंथां दे गोजोननाय थाबाय